खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा
आं दा एरैनो दंगासिनो
अ नोंथाङा दा अ आंबो बिदिनो ओरैनो जनानै दङ
बि
नोंथाङा फ्रि ना दा
ओं आं फ्रिथ' दे
अ मानि आं नोंथांनिसम सायाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामदों आरो आरोना नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन
आ हागोन दे रायज्लायनो
दा आं मानि सायाव सावरायनो सानदों होनोब्ला आबावानि सायाव सावरायनो सानदों आं आबहावाखौ जों मानो थाखाय साखोन सिखोन लाखिनांगौ नोंथाङा मा सानो
आबहावाखौ जोङो जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय थांना जों मानसिया थांना थानो थाखाय जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगौ आबहावा थायोब्लासो जोङो मानसियाबो थांना थानो हागोन ना आबहावा गैयाब्ला जों थांना थानोबो हानाय नंङा आबहावायासो मानसिखौ फोथांनानै लाखियो आरो आबहावाया गुबुंले जायो जों बेमार आजार जायोना बेनिखायनो जों आबहावाखौ गोग्गो लाखिनांगौ आरो गाज्रि बेसाद गारनाय फोरखौ रैखा खालामनांगौ प्लास्टिक जाबोर जानायफोरखौ बेफोरनिफ्राय जोङो सेवनायफोरा गेस जानानै बेफोरनिफ्रायनो मानसिया बेमार जायो आरो बेनिखायनो जोङो डास्टबिनफोर बाहायनांगौ आरो जायगा जायगा इदि जाबोर गाज्रि लिटारफोरखौ गार दोननो थाखाय एक्सट्रा डासबिन दोननांगौ आरो
औ दा फार्स्टआवनो जोंनि देहाखौ नायनांगौना
देहायासो देहा थायोब्लासो मानसि
औ जेनेबा जुदि जोंनि आबहावायानो गुबुंले जायोब्ला बिनि ओमफ्राय थाम्फै
उम
थामफै मोस्रोम माबा आरो एन्जर माखासे जार्मस बेफोर ओंखारोना गाज्रि बुस्थु बेसादफोरनिफ्राय
औ
बुंनो थाङोब्ला जेरै थाम्फैनि बेलायाव देंगु मेलेरिया आरो उदैफोरनिबो गोबां प्रब्लेम जायो जोंनो हां लानायफोरजों
सोमजियोदि थाम गाजि लेथ्रा गारनायनि थाखायनो
औ बे हां लानायफोरजोंनो जेनेबा गाज्रि गेस हाब नानै जोंनि उदैयाबो साग्रा जायोना।
औ बेफोर गासैबो आबहावानिफ्रायसो जाजोबो गासिबो आबहावा गाज्रि दोनोब्लासो गासिबो बेमार आजाराबो
औ आरो जुदि जोङो जोंनि आफाखौ साफाय लाग खिबा जोंनि लोमजानाय साजानायाबो खम जागोन आरो फोरनि बिल्सफ्राबो खम जागोन ना?
अ अ जों आरो दंफां लाइफांफोर खौबो दाननो नाङा आरो आबहावाखौ मोजां लाखिनोबा दंफां लाइफांफोरनिफ्राय बो जोङो मोजां गेस मोनो आरो आरो अक्सिजेन गेसफोर दंफां लाइफांनि योसो मोनो नालाय
आरो जुदि जोङो जोंनि खाथि खालानि थानाय नालायाव दाखोर दाला गारोब्ला बेफोरथ' नालाफ्रा गोथेनो हमो
औ ओं
आरो दानि दाथ' दैज्लां बोथोर आरो आसामाव थ' अखानि बिबाङा बहुतखा
ओ
अखा हानायनि जाहोनाव गोबां बिबां अखा हानायनि जाहोनाव बे ड्रेन नालाफोरा गोथेनानै थानानै जोंना दै बानायाबो बांसिन जानो हम
ओं ओं टाउनफोराव बांसिन ड्रेन थानायनि थाखायनो दैबाना बेमार आजारफ्रा बेनिखायनो जानोबो गोरलै। गुवाहाटिफोर बायदि जायगायाव गाज्रि बारहावा सोमजियोना?
औ बेनिखायनो आं सानो जोङो नालाफोराव जाहाथे दाखोर दाला गारालासे जों बेखौ साफायो दोनो।
औ
आरो गोबां बिबांनि मानि दैबाना जायोब्ला जेनेबा बहुत मानसिफ्राबो खहा जायो जिब जुनाराबो खहा जायो।
ओमफ्राय बे सेवनाय बुस्थुफोरानो सेवनानै आबहावाखौ गाज्रि खालामो आरो बेफोर
बाहायनाय बेफोरथ' बुहुत गाज्रि जोंनि आबहावानि थाखाय।
औ आरो बे गिदिर गिदिर इनडास्ट्रिफोर थुंङा गननाय माबानि बेफोरबो दा आबहावाया बेफोरनि थाखायनो जोंनि आबहावायाा बांसिन गाज्रि जागासिनो जेसेनो सुबुं अनजिमा बांदों जेसेनो माबाया जुगा जौगादों आबहावायाबो गाज्रिसो जागासिनो
औ आरो गारि मटरनि उखुन्दै
गारिफोरा बारा जादों खुन्न्दैफोरा बांसिन गदों बिनि अबहावाया गाज्रि जानानै जोंनिया बेमार आजाराबो बारा जागासिनो दानि जुगाव
औ आरो जुदि जायगाफ्रा साफा बा जोंनि खाथि खालानि जायगा साराउन्दिंफ्रा साफा जायोब्लासो जोङो गोसोफोरखौबो स्रां मोनोना।
गाव गावनि थाग्रा जायगाफोरखौ साफा खालामना लाखि न'फोरनिखौ लेथ्रा बुस्थुफोरखौ खाथि खाला गारनाङा आरो
औ जेरै बुंनो थाङोब्ला क्लास रुम मोनसे क्लास रुमखौबो जोङो बुहुत साफायै दोननांगौ अब्लासो सासे फरायसाया मोजां
औ नोंनि माबाफोर मोनामनायमोन ब्लाथ' बिनि गोसो फरायनायाव ज'आ बे मोनामनायखि जोसो थांबाय थागोन बेफोरबायदि आरो
आरो जेनेबा आबहावा साफा खालामनो थाखाय आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जेनेबा जोङो जिब जुनारखौबो बासायनां गौ
औ
मानोना जेनेब्ला जों जे प्लास्टिक बाहायो
औ
मोसौफ्राथ' प्लास्टिकखौबो जायोना
औ औ
औ आरो नाफोर दाउफोर दाउफोरा जेनेबा बे जों डास्टबिनाव खारनाय बेफोरखौ जानोसै ओंखायनो हाजासे जायो जों सब जोंनि साराउन्दिंसखौ साफायै दोनोब्ला अब्लाना जिब जुनाराबो गाहामै थागोन माने जोबस्राांनाय नङा आरो
औ आबहावाया गाज्रि जानायनि थाखायनोथ' दै बानाया जागासिनो बांद्राय न' स' न'फोरखौ बुख खारलांगासिनो दंफां लाइफां गैयैनि जाउनाव दंफां लाइफांखौ गायोबासो बिफोरनि रोदाफोरजों गोरा जानानै हाया गुगानाय नङाना बेफोरनि थाखायबो हाफोरा गुगानानै दै बानाया बांसिन जायो आरो दानि
आरो जेनेबा फ्राइट फ्लास अपरसुनिटि होनोब्ला ओम जेनेब्ला दस्रा हादरनिफ्राय बा दस्रा जायगानिफ्राय जोंनि जायगायाव बेरायफैयोब्ला बिसोरबो बुंगोन जों जुदि आबहावाखौ बा जोंनि जायगाफोरखौ साफायै लाखिबा बे जाय बेरायफैग्रा सुबुंफोर बेसोरबो बुंगोन बहुद साफा आरो जोंनि फालांगियावबो बिसोरो फैयोब्ला माने बहुद लाब जागोन आरोना। ओम मानोना सासे सुबुङाथ' बबेबा जायगाया लेथ्राबा बेयाव बेरायहैनोथ'
औ औ जोंनि आबहावानि बागै आबहावायाव एसे दाउनाव दं आरो माने औ साफा सुफा लाखिनाया बांद्राय बेलेग हादरफोरनि बायदि नङा आरो
औ मानोना सुबुंफोरा गयफोरा लानोसै लामायाव गारनोसै बा न'फोरावनो गारसै
जाबोर जुबोर गारनायनिबो लिमिट गैया आरो जेनेबा डास्टबिनफोराव गारा खायसे हाफोरावनो गारलाबायना दोनो बेफोरजोंनो लेथ्रा जायो ओम
बेखायनो आं सानो जोङो जेब्लायबो सा जोंनि आबहावाखौ साखोन सिखोन जेसेनो हायो साखोन सिखोन लाखिनांगौ आ रो जोंनि न' बांफोरखौबो जेसेनो हायो एसेनो साखोन सिखोनै लाखिनांगौ
ओं जोंनि मानसिफोराथ' ओइ सरकारि हस्पिटालफोराव जेला मेन ला हस्पितालफोरावबो गारलाबायो जाबोर जुमुदैफोरखौ गय जानानै खुदै बेफोरनिफ्रायनो आरो बिजानुसो बांसिन जानानै बेमारिया ओ हामनायसो नङा बि
नंगौ नंगौ औ आरोबाव बिदिनो जोङो जेनेब्ला न' बांफोरखौ साफा लाखिनायजों लोगोसे जोंनि लामाफोरखौबो साफा लाखिनां गौ लामा अफिस फरायसालि हस्पिटेल गासिबखौबो जोङो साफा ला खिब्लासो माने जोंनि देहायाबो गोग्गो थागोन आरो जिब जुनारफोराबो जेनेब्ला गोगोयै थागोन ना
ओम हायोब्लाथ' जोंनि गामियाव बो इदिनो दाब दाब दास्टबिनफोर बाहायनांगोन लामा फोराव होनबासो मोजां जायो आरो क्लिन थागोन आरो जायगाफोराबो जेबो लेथ्रा जानाय नङा मोसौफोरनि खि खिबाबो बेफोरखौ गारहरनो नांगोन आरो
औ औ आरो जेनेब्ला मेथाइ बा जाग्राफोर जानानै जोङो प्लास्टिक खौ जेराव मेराव गारा लासे दास्टबिनफोराव गादोमब्ला मोजां आरो ना औ आरो जों जेसेनो हायो एसेनो बिफां लाइफां गायोब्ला मानि आबहावायाबो जोंना गोजोन जागोन
ओं
औ आरो गारि मथर बाहायनायखौबो खम खालामनांगोन मानोना दानि सुबुंफोराथ' ओरैनो ससे लामा थाबायनांगौबाबो गारिजोंसो थाङो। नंगौना नङा थाबायनायानो बुहुद खम?
थाबायनोनो नागिरा दानि मानसिफोरा ससे लामाबाबो गारिजों थाङो।
औ मानोना गारिनिफ्राय उखुन्दै गनायाथ' जोंनि आबहावाखौ बिराद गाज्रि खालामो।
बिफां लाइफांआथ' आरो मैन इम्परटेन्ट थार आबहावायाव। बिफां लाइफाङा थाबासो जों साया मोनो आरो सान्दुं गोसा फोराव जिरायथ'नो साया मोनो अखा हाबाबो इसेबाबो थ' रैखा मोनोना जों दंफां सिङाव थानानै
औ औ
आरो बारफोर बार मोनो जोङो गरमबाबो दंफां लाइफां थायोबासो दंफां लाइफां गैयाथ' जों बारबो मोननाय नङा आरो मानसिया थांनानै थानो हानाय
औ आरो दंफां लाइफां थाबासो जोङो गोग्गो हां लानो हायो ना?
औ दंफां लाइफांनिफ्रायसो जों ओक्सिजन गेस मोनो नालाय
औ दा बेफोरबादि दिनो जों जोंनि आबहावाखौ साफा लाखिनांगौ आरो। जों बेयाव गाव गावनो एसे सांग्रांथि
औ बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनायखौ खम खालामनानै आरो खालामनांगौ हायोब्ला गायनोसो नांगौ बिफांफोर खौ आरो जोङो एसेनो हायो एसेनो।
दा नोंथां समाबो जा
औ दे जागोन दोनथ'नोसै दे होनबा औ दे गोजोन्थों औ गोजोन्थों।